हेलौ, औ खोनादों।
औ, नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांसिम गोजोन मोना बिलि गाहाम हाम्लायनाय जासिहरनाय थाबाय बे समाव आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदा ओ आसामनि मिथिंगायारि सम्पदफोर बेनि सोमोन्दैसो ओ सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला ओ जोंनि आसाम खौ जों मख'नो हायो आसामाथ' सा सानजा भारतनि मादावनो ओ गंसे गंसे ओ मिथिंगायारि सम्पदजों धोनि गंसे रायजो ओ बिनि हाया हासार गोनां आरो गोबां गुदु हाग्राबारि अरनबारिजों ओ बेंफबनाय आरो गोबां दैमाफोर आरो गोबां जिब सम्पद साहा बागान आरो गोबां ओ खनियारि मुवाफोर बेफोरजोंहाय आसामा आबुं ओ बेफोर ओ मिथिंगायारि सम्पदफोराहाय ओ जोंनि ओ हादोरसानि ओ आबाद दारिमिन ओ दावबायनाय ओ आरोबाव गोबां जिउ खांनायनि ओ राहाफोरावहाय मानसिफोरखौ जों हेफाजाब होनाय नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जों आ सामनि गाहाय गाहाय ओ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ मख'नो थाङोब्लाथ' जों मख'नांगोन हाग्रा सम्फद बेबायदिनो आसामनि दैयारि सम्पद ओ बेबायदिनो ओ आबादारि सम्फद बेबायदिनो माखासे जे आसामनि साहा ओ साहा बागानफोर बेबायदिनो खनियारि मुवाफोर लोगोसेनो जोंनि ओ जिबारि सम्पद बेबायदिनो औवा आरो रायदों जों आरो गोबां दङ। ओ बिसोरनि मादाव आं मोननैसो नोंथांजों सावरायनो सानबाय।
औ
ओ गिबियाव दङ ओ हाग्रा सम्पद जों हाग्रा सम्फद होनोब्ला थ' सरासनस्रायै जोंनि हाग्रानिफ्राय मोननाय एबा हाग्रानिफ्राय जों दिहुननानै लानो हानाय माखासे गोनां जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय माखा माखासे मुवाफोर जेरै ओ दंफां बाथाम
औ।
बन आरो गोबां ओं ओ जोंनि आदारफोर बेफोरखौबो जों हाग्रा सम्फदनिफ्राय बुथुमनानै लानो हायो। ओ जोंनि उम
न' बां लुनाय आरो गोबां खामानियाव गोनां जानाय ओ बिफां लाइफांफोरखौ जों हाग्रा सम्पदनि मोननो हायो जेरै जोंनि
औ औ।
साल दंफां आरोबाव सेगुन आरो बेफोरनिफ्राय औवा बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। बेबायदिनो जों ओ हाग्रा सम्फदनिफ्राय जोंनि माखासे ओ मुलियारि लाइफांफोरखौबो जों मोननो हायो। बेनिफ्राय हाग्रा सम्पदा जोंनो ओ गोबां अरनारि जिब जुनार फोरनि थाखाय थाग्रा खुलिबो जगायो बेबादिनो जों दै सम्फद मुंख'नो हायो। ओ आसामनि मोननै गाहाय दैमा जेरै ओ बुर्लुंबुथुर आरो बराग बि बिसोर मोननै दैमायाहाय गोबां दालाय दैसाफोर दंङ। बेफोर जोंनो ओ आबादाव नांगौ जानाय थि बिबांनि गोबां दैफोर आरो माखा से बे दैमायावनो ना हमनानै ओ जाग्रा सुबुंफोरखौ गोबां हेफाजाब खाला मो
उम।
ओ लामा दै दिहुननायावबो मदद खालामनाय नुनो मोनो बेबायदिनो।
औ।
गोबां आरो। बेबाय नो माखासे जोंनि जोङो समारि सम्दफोर खौनो मखनो हायो। ओ बेबायदिनो आसाम
गोबां ओ खनियारि सम्पदजों दोहोनि जेरै पेट्रलियाम, मिथिंगायारि गेस,
ओं औ।
जोंनि हा गोथां
औ।
बेबायदिनो ओ गोथां गावनि फुंखा गिबियाव ओ संना दिहुनजेेनदोंमोन। दा आं आसामनि गुबुन गुबुन खनिरि मुवाफोरनि फुंखा थानाय जायगाफोरखौ मख'नो सानो ओ
औ।
गिबियाव जों पेट्रलियामखौ मख'नांगोन जायखौ जों थांथाव होननानैबो मिथियो बेखौहाय ओ दिगबै, नाहरखुथिया, म रान, लाखुवा, रुद्रसागर, गेलेखि बेफोराव मोननाय जायो बे खौ जोङो जनजाग्रा हिसाबै बाहायो जेरै ओ पेट्रल, डिजेल आरो पेट्रकेमिकेल। बेबायदिनो मिथिंगायारि गेस मिथिंगायारि गेसखौ जों सरासनस्रायै दुलियाजान, ला खवा मरान, रुद्रसागर बेफोराव मोननाय जायो। बेफोरखौहाय जों ओ मोब्लिब दिरुननाय ओ हासार दिरुननाय आरो संग्रा गेस आरो गोबां ओ दारिमिन फोराव बाहायनाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा दं खैला खैला हखाय जोङो माखुम, लेदुम मार्गेरिटा, नामदां बेफोराव मोननाय जायो। खैलाखौबो जों बेबायदिनो ओ मोब्लिब दिरुननाय एबा उम सिमेन्ट लोगोसेनो इथा बेफोर दिहुनथाइफोराव जों बाहायनाय नुनो मोनो।
औ।
दं जोंहा सुनै अन्थाइखौ जों कार्बि आंलं, दिमा हासाव, गलाघा जायगाफोराव जों ओम मोनो। बेफोरनिफ्राय जोङो दिहुननो हायो सिमेन्ट, सुइ आरो माखासे ओ दा ओ लुनाय हाबाफारि कनस्ट्राकसन वर्कफोरावबो बेफोरखौ बाहायनो हायो। बेबायदिनो आसामनि दिगबैयाहाय एसियानि बयनिख्रुइ ओ गोजामसिन थावनि सोदांसालि दं बिनि थाखाय मुंदांखा। बेबायदिनो आसामाहाय उम
औ।
सा सानजा भारतनि मादावनो मिथिंगायारि गेस आरो गोथांथावनि ओ बयनिख्रुइ देरसिन ओ दिहुन्थाइ गोनां रायजो। ओ बिदिनो कार्बि आसामनि कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआवहाय ओ सुनै अन्थाइनि थाखाय मुंदांखा। ओ बेबायदिनो गोबां
मिथिंगायारि सम्दफोरजों आसामा आबुं। आं दा नोंथांनिफ्रायबो माखासे आसामनि मिंगायारि सम्पद फोरनि सोमोन्दै ओ मिथिनो लुबैबाय। नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन। मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंङोब्ला जोंहा दैआरि सम्पद पद हाग्रा सम्पद, उम आबादारि सम्पद साहा बागान बिदिनो नेसनेल पार्क गोबां दं आरो। आं नोंथां मानि आबादारि सम्फदनि बागै एसे सावरायलांनो सानबाय।
औ
आबादारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोंनि आसामाव माइ आबादखौ बांसिन जोङो मावनायखौ नुनो मोनो। माइ आबादानो जोंनिमोन आसामनि गुदि आबाद। आरो बिदिनो गोबां आबाद मावो। जेरै- बेसर, खुसेर ओ ओमफ्राय जुखाम बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो। ओ जुग उम बेसरनिफ्राय जोङो जेरै- थाव मोनो आरो खुसेरनि फाय जोङो सिनि बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै औवा औवानिफाय जोङो लेखा बेखौ बानायनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां नुनो मोनो आरो। साहा साहा बागान साहा बागाना जोंनि आसामनि मोनसे आसाम एबा मुलुगावनो मुंदांखा जोंनि साहा बागाना।
नंगौ थारैनो।
औ, जेरै आसामनि मुंदांखा आसा बागाना ओ बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव दङ। आरो बिदिनो गोबां मुंदांखा साहा बागान दं जेरै जरहाट शिबसागर बिथिं गोबां साहा बागाना बुंफबनानै दं आरो। आरो जोङो औवा औवा आरो रायदोंनि सम औवा आरो रायदोंनि औवाजों जोङो गोबां जेरै औवाजों जों गोबां बेसाद बानायनो हायो आरो राइदोंजों जोङो राइदोंनि गोबां बेसादखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोरनि थाखाय ओंखायनो जोंनि आसामनि सम्पदा रां आरजिनो हायो आरो गोबां बिदिनो आसामाव मोजां मोजां सम्पदनि बा मायो आरो ओ नोंथाङा एसे बुंलांनो हागोन ना?
औ
औ
जिहेतु नोंथाङा मावख'बाय ओ लायदों आरो साहा बागान आरो आसामनि आबादारि सम्पदफोरनि लोगोसेनो आं ओ माखासे मख'बावनो सानबाय ओ
औ
बेफोरनि अनगायैबो जोङोह ओ जिबारि हाग्रायारि सम्दफोर जों मोननो थांबावो आसामाव। ओ आसामावहाय गोबां ओ मुंदांखा ओ माहारियारि हाग्रामा नेसनेल पार्कफोरनि गंसे रायजो होननानै जों मख'नो हायो। आसामनि काजिरङा, मानास आरो गोबां ओ नेसनेल पार्कजों आसामावहाय ओ गंसे मुंदांखा रायजो। ओ बेफोर हा हाग्रा ओनसोलफोरावहाय जोङो ओ गोबां ओ मोननो गैयै जिब फोरखौहाय जों ओ संरैखा खालामनानै लाखिनो हायो। जेरै जोंनि थसे गं गोनां गान्दा। हाग्रानि अमा, ओ मैदेर, मोसा आरो गोबां दाउ ओ रोखोमफोरखौ जों संरैखा खालामनानै लाखिनो हायो। ओ बेबायदिनो
बेफोर मिथिंगायारि सम्पदफोराहाय जोंनो ओ आबादनि थाखाय गोनां जायगा जगायो आरो सुबुंफोरनो आदार जगायो बेबायदिनो
औ
ओ जोंनि दारिमिनफोरनि थाखाय गोथां मुवा जेरै ओ नोंथाङा मख'बाय ओ खुसेरनिफ्राय सिनि आरो गोबां ओ फाथोनिफ्राय जों बेजे ओ आरो औवानिफ्राय लेखा बिलाइ बेफोरखौ जों दारिमिननि थाखाय जगायो। बेबायदिनो
औ
जोंनि हादरनि रांखान्थि आरो माखासे दावबायारि दारिमिनफोरखौबो बे बेफोरो ओ जौगानायाव हेफाजाब खालामो। लोगोसेनो आबहावा आरो जोंनि जिब सम्पदनि ओ थथिरखौ थियै लाखियो बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौहाय ओ जेसेबां नांगौ बेनिख्रुइ बांसिन बाहायालासिनो गथि गथि बाहायनानै जों बेफोर खौ इयुननि थाखाय थिनानै दोननो हायो बांद्राय बाहायोब्ला मिथिंगायारि सम्पदाहाय ओ खहा जानानै जोंनि इयुनावहाय थोआ लोमा थासारि जों सोमजिनायखौ नुनो मोननो हागौ बेबायदिनो जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौहाय ओ रैखाथि लाखिनायनि माखासे राहाफोर लानो हायो जेरैहाय ओ बिफां-लाइफां गायनाय ओ हाग्रामाखौ रैखाथि होनाय ओ बेबायदिनो थियारि नङि ओ खैला जावनाय सुनै अन्थाइ जावनाय आरो हाग्रामा फोजोबस्रांनायनिखौ जों ओ बन्द' खालामनानै बेफोर मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जों रैखाथि होनो हायो बेबायदिनो ओ जों गुम जै सम जाय मुवाफोरा जोंनि थाखाय गुबुंले एबा गेब्रेंनाय लाबोयो बेफोरखौ जों खम बाहायनानै ओ जोंनि मिथिंगायारि सम्फदफोरखौ जों रैखाथि लाखिनो हायो बेबायदिनो आसामाहाय ओ मिथिंगायारि सम्पदफोरजों धोनि गंसे रायजो ओ बेबायदिनो जों
मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ टिबि ओ